हेलव औ नों नोंथाङा मा मावगासिनो दङ दा?
आङो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दा।
अ ओंखामफोर जाखांबाय ना?
ओंखाम खनसे जाखांबाय फुंनि, आरो दा खनसे जाबावगोन। नोंथाङालाय?
अह आंबो ओंखाम जाखांना दसे ओरैनो जिरायना दं। दा होमबा मायबा मोनसे रायलाय जागोन ना?
औ मोनसे आयदा लानोसै। नोंसिनि गामियावहाय मा मा आबाद मावनानै दं बेखौ एसे फोरमायदो नोंथाङा।
औ दे बिदिब्ला आङो ओरैनो सुंद'यैब्लाबो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना हरनोसै आङो। दा जोंनि बर' गामि हिसाबै जोंथ' गोबां आबादखौनो जोङो मावो, नङा होमबा नोंथां? औ बेनि सायाव आङो जोङो दा माबायदि आबाद मावो बेखौ आङो नोंथांमोननि सेराव आङो, नोंथांनि सेराव आङो बुंहरनोसै आरो। औ नोंथां। दा जेनेबा जोङो बोथोरखौ लानानै बोथोर बोथोरजों लोगोसे जोङो आबादखौ मावो नङा होमबा नोंथां?
औ बिदिनो जोङो दा दैज्लां, औ दैज्लां बोथोर हिसाबै जोङो आबाद फोथाराव अनेक रोखोमनि जोङो आबाद मावो आरो। दा जेरै दैज्लां बोथोरनि आबादखौ होनोब्ला ओ माइ आबादजों लोगोसे जोङो जानाय ओ मैगं थाइगंखौबो जोङो आबाद खालामो नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो जोङो दा दैज्लां हिसाबै खांख्रिखला, खुमब्रा, जोगोनार, पथल आरो बिदिनो जानो हानाय ओ फोरला बेफोरखौबो जोङो आबाद हिसाबै जोङो दा मावनानै लायो आरो, नङा होमबा नोंथां?
औ
औ बिफोरबायदिनो जोङो आबादजोंनो जोङो आबादनि फिथाइफोरखौ फाननानै जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि हो फा मावनानै फाननानै जोङो बिजों रां खामायो आरो
औ
औ दा बिदिनो ओ जों खांख्रिखला गायबाय गायनानै जोङो नांनाय खिनि खरसा फाथिनि थाखाय जोङो फाननानै जोङो रां खामायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो रां खामायनायल' नङा जोङो न'आव जानो थाखायबो जोङो बेखौ गायना लायोब्ला मोजां आरो जाहाथे जोङो हा थाय बाजाराव थांनाङा जासे जोङो बे खांख्रिखला मैगंखौबो जोङो न'आवनो थाखानाय हिसाबै खानानै बाथिसे बाथिनै ब्लाबो जोङो ओ-ओंख्रि मोनजायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ
औ बेफोरबायदिनो आरोबाव पटल पटल फिथाइ जेनेबा पटलखौबो जोङो बिदिनो बैसां थैसां गायनानै होनानै औ बिदिनो हाब फ्रावबो मानला होनानै बिफोरबायदिनो जोङो ओ आबाद मावनो हायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जोङो जानो थाखायबो मावनाय जाबाय फारसेथिं जोङो हाथाय बाजार फाननानैबाबो थाइसे थाइनैबाबो रां खामायनो हाबाय आरो औ औ बेनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंनो दङबा फंनैसो बुंलांजागोन नोंथां
सोमोन्दैनो जोंनि गामिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै
औ
जोंनाबो नै दा आसार नालाय बोथोरा दा जोबबाय आरो माने दा जोंनिया दुब्लिया माने फुरा सोमखोर समायना जाहैबाय बिलागा माने माने बो बेखिनिया जोंनिया गायखांजोब्बाय आरो जोंनिया दा आरो भिदा माइब्रा जोसाफोरखौहाय दा आखाइयाव गायनो लाबाय आरो बेखौ एसे उनाव गायो नालाय दलहा हाफोरावहाय बेखौ गायनो आखाइयाव लाबाय सोरबा सोरबा गायबाय दङ आनिफ्राय आरो मैगंफोरखौबो जोंना बेबायदिनो फोयो ओब मा होनो बे खुमब्रा मैथा आरो बे फाथो बेफोरखौ जोंनाबो मावो बेनि अनगायैबो जोंनि गामियावहाय बेबायदिनो ओ बागान बानायो आरोना
औ औ
मा
औ
हेलौ
औ हेलौ खोनादों दे बुं औ हेलौ बुंलांबाय था दे नोंथां।
अ खोनाया खोनायाखै सानदों आङो औ।
अ खोनागासिनो दे बुं उम।
जोंनिया बेबायदिनो माने बागान खालामो आरो बेबायदिनो थालिर बागान खार्जि बागान आरो बेनि अन लेस्रिफोर गायो माने बेखार थानाय मा बेफोरा माने गावखौ फसंथानो थाखाय बेफोरो खामानि खौ आखाइयाव लादों आरो दा माने सेंग्रासाफोराहाय आरो दा जोङो बि खौ मावनायाव जोङो गोबां मुलाम्फा मोनदों। होननानै जोङो नुदों आरो खोनादोंबो। मानो होनोब्ला बेखौ बिसोरो जोबोद मोजाङै जोथोन लादों। जोथोन लानायनि उनावहाय जोङो जिखुनु खामानिखौ मावा मानो जों जोथोन लायोबा बेफोरनि फिथाइखो जोङो मोजाङैनो मोननो हायो। थिग बेबायदिनो बिसोरबो माने थालिरा थालिरखो जोङो फिथाइखौ मोननो थाखाय बारा गोबाव सम नेनो नाङा। बोसोरसेबानो जोङो फुरा माने बिनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो बिसोरो बेबायदिनो थालिर गायनायाव गायनायनि उनाव बिसोर बोसोरसे जाबाय। बोसोरसेनि उनावनो बिसोरो बाजारसिम लांनो हाबाय आरो माने गिबियावनो समानैनो थाइजुबो बेयो थालिर बिफाङा समान एखे समावनो गायबाय नालाय एखे माबायावनो फिथाया खुंनानै फानहैनो हाबाय आरो बेखौहाय जोङो फायखारिफोरबो लेंहरनानै हरनो हाबाय निजोआबो जोङो गाव गाबागावनो बाजारसिम थांनानैबो बेखौ फालांगिबो खालामनो हाबाय। बेफोरबायदिनि जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो नो बा लेस्रि गायनायनियावबो जों बेबायदिनो मुलाम्फा मोननो हायो आरो लेस्रिया बे अखा बोथोरावहाय बिराद थाब थाबैनो जौगायो। मानला लाङो जोंसि गायनांगौ होनबानो बेयाव सोरबाया जोंसि गायबाय सोरबाया सां होनो जोंनिया बे औवा सायाव होनायखो बेबायदि सांबो होयो औ बेवहाय माने फिथाइया ओरैबायदि मोजां थायो आरो थाब थाबैनो थायो। एसे एम्फौफोर जायोबा ए मुलिफोर होयोबा जो थोन लायोबा बांसिन जोङो मुलाम्फाखौ मोनो होननानै ओ बुंनो हायो आरो माने औ थिग बेबायदिनो जोंनि आ खार्जियाबो बेबायदिनो गिबियाव जोङो गायजेननानै उनावहाय जोङो बेखौ बे जेब्ला बियो बिफाङा देरोबाथाय एसे गावस्रा स्रा जाया होमबा बे समावहाय अ औ जोथोन लानांगौ जायो। जेरैहाय जोङो बेयावबो मोनसे मोनसे गन माने बेखौ सुंथानो थाखाय गायनांगौ आरो सुं बियो हायाव नाङोबाथाय आरोबाव मोनसे उजि उजिबावगोन नालाय बियो मोज जानाय नङा बेनिखायनो बेयावहाय ओ मानसिया मुखुब थानांगौ जायो आरो थिग बेबायदिनो ओ सां होनानै मोजाङै माने बे साङावहाय थाबथा होनांगौ आरो हेलाबा जोंनिया बे बिजौआय फिथाइया थाइनाया बेस बे सिंजों थांनानै माने खानो मोजां जाहैबाय आरो माने बेबायदिनो ओ खालामनो हायो आरो अ
औ
बेबायदिखो मावनायखो नुनो मोनो आरो जोंनि गामियावहाय आरो माइखौथ' जोंनिया न'खरफ्रोमबो गायोआनो। हा गैयि होननोनो हाया गामिफोरावहाय गायग्रा हा थाखाथारो। आरो खायसेया हा गैयाबाबो खायसेनाव जोंना मा होनो बेखौ मालाय मावनो लाथारनायखौ आदि लानाय होनो सोरबाया थिखा होयो औ। बेबायदि मावनायखौ नुनो मोनो आरो औ नोंथांमोनाबो गायोना माइखौहाय?
औ गायो दा बर्थमान जोंनियाव नोंथां बेफोरबायदिनो दा गायनाय सलि फुगासिनो दं आरो जोंनियाव माने एसे जोंनियाव बोरि ओनसोल नालाय ओंखायनो जोङो खायसे जायगा लाना जायगा दंग जाम्फैनि दै मोनाब्लाबो जों अखानि दैखौ नेनो गोनां जायो। बे अखानि दैखौ मोनोब्लासो जोङो खायसे ओ माइखौ गायनो हायो आरो दा जेनेबा दैया लोमजोबबासो जोङो एवनानै बेखौ माइ फोरखौ गायनो हायो आरो बेखायनो जोंनि ओनसोलाव दा ओ माइ गायनाय फुनाय बहुद मुखुब जाना दं आरो।
औ औ
अखा बांखा नेनानै जोङो जाम्फैफोरखौ ओ हाला नालाय ओंखायनो जोङो अखा बांखा नेनानैसो जोङो गायनो गोनां जायो आरो। बिदिनो जोङो दख्लासे हाबाबो गायनानै लानो गोनां जायो मानो होनबा जों माइ माइ‌ मैगं थायोब्लासो थाइसे थाइनै रां खामायनो हागोन ओंखायनो जोङो माइफोरखौ जोङो गायना लानाया गोनां आरो
औ
बिदिनि अनगायैबो माइ गायनायनि अनगायैबो बुहुद ओ बिदिनो खेथि मावनानैबो आबाद मावनानै जोङो जानो हायो आरो बे जेरै मैगं थाइगं मैगं गायनानैबो जोङो न'खर सुंथानो हायो दा जेनेबा जिंखा आबाद। बे जिंखा आबादाबो गि बिदिनो दख्लासे हा थायोब्लाबो नोङो गायना दोननानै जेंसि जेंला होना दोननानै बेयाव मानबाय होनानै जोङो थाइसे थाइनैबाबो बेखौ जोङो मोनजायो नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरबायदिनो जोङो ओ बायनाङै जासे न'खरनि दख्लासे हायावनो जुदि गायना लायोबा बेखौ ओंख्रि हिसाबैबो जों मोनजाबाय बाजा साजाबो जानो हाबाय लोगो बियावनो जानानै आग्लायनायखौ जोङो बाजाराव फाननानैबो जोङो रां लानो हायो आरो।
औ
औ बेफोरबायदिनो जोङो आबाद मावनानैबो गोबां न'खर सुंथानो हायो आरो औ औ।
अ जोङो औ बिफां लाइफांनि मादावबो जोङो बेबायदिनो खान्थाल थाइजौफोरखौ जों गायनानै बेबायदिनो आबाद नो हायो आरो बेखौ गुवार जायगा नांगौ बेनि थाखाय एसे बा थायोबा मोजां जायो माने आं बेखौहाय नै बेयावहाय आसामाव नुवाखै आरो जोंनि आसाम बारलांनाय लोगो लोगोनो बेबायदि आङो थाइजौनि बागान बेबायदि खान्थालनि बागान बेबायदि नुनो मोन्दों आरो माने ओरैबायदि मुलाम्फा बायो जानो हागौ मानो होनोबा खान्थालाबो जोंनिया गोरलैयावबो जाजायो आरो मोनोबाबो जाजायो नङासै? औ ओंख्रिबो जानो हाग नालाय बेखौहाय गोजान गोजान साफा खान्थलाा हाबनो गलबो जाया बियो गोबाव सम दोननानै ज हायो खान्थाल जोंना बे गोरलैखौ मुजि होनो खान्थाल मुजिनाय औ बे गोरलै औजा ओंख्रि जायो बेदरफोरजों जायोब्लाथ' जोबोद गोथाव जायो। बेनि अनगायै औ बेयो जेब्ला रायो बेखौहाय आरो फिै खमबो मोनजाबाय बेनि उनाव आरो बेगराबो जोंना ओंख्रि जानोबो सोलिबावबाय नङासै
औ औ नोंथां।
बेबायदि खान्थाल बेगरखौहाय गोबाव सम फोराननानै जोङो फानहरनोबो हायो। खान्थाल बेगरजों जोङो गोबां बेराम हामो होननायबो मोनथिनानै मोनदों आरो गोबाव गोबाव बोसोर नाय जानांगौ होननानै होन
औ दे बिदिब्ला नोंथां टाइमाबबो जाना फैबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ दे होमबालाय नोंथां गोजोननाय थाबाय।